खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय
दिनै आङो नोंथांनिसिम बिदि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन जाय आयदायानो जाहैदों मिथिंगानि सायाव
औ नोंथां मिथिंगा
नोंथांजों आं मिथिंगानि सायाव सावरायनायाव नोंथाङा जेबो असुबिदा गैया ना
ओहो गैया नोंथां सावरायजागोन नोंथां
अब्ला आं जागायनोसै।
औ नोंथां।
मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो मानो होनोब्ला जोङो मिथिंगानि सायावसो सोनारानानै दङ जोंनि गासै संसारानो गासै बुहुमानो मिथिंगानि सायावसो सोनारनानै दङ दिनै जोङो मिथिंगा गैयामोनब्ला। दिनै जोङो संसारखौ एबा बुहुमखौ खौ जोङो समायनायखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन मानो होनोब्ला मिथिंगायाव मिथिंगायावसो गोबां बिदि समायनायफोरा दङ जेराव जोङो नुनो मोनो। जेराव जों दंफां लाइफां सोमखोर गाबनि आरो बिदि गोबां रोखोमनि लाइफांफोर बिबारफोर बिदिनो दाावमा दाउसाफोरखौबो जोङो मिथिंगानि सायावनो नुनो मोनो। दिनै जोङो मिथिंगानि थाखायसो गोबां बिदि बुहुम एबा संसारखौ जोङो समायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मिथिंगानिफ्रायनो जों गोबां बिदि सहायफोरखौबो जोङो मोनदों जेरै जोङो नायनो थाङोब्ला। जोङो मिथिंगाखौनो गोबां बाहायगासिनो दङ नाथाय जोङो दिनै मिथिंगाफोरखौ जोङो जेबायदियै बाहायनांगौ एबा जेबायदियैहा केयार खालामनांगौ दिनै जोङो मिथिंगाखौ बेबायदि केयार खालामनो थाखाय जोङो रोङाखै। जोङो मिथिंगानि सायाव जोङो नायनो थाङोब्ला। जेरै बिफां-लाइफांफोर बे बिफां-लाइफां हाबो होननो लागै बिदि मोजां बिदि अक्सिजेनफोरखौबो जोंनो लागै होदों आरो जोंनि बिदि सायाफोरखौबो होदों। दिनै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दिनै बे बिफांखौ जोङो। मोनामोनब्ला दिनै जोङो गरमनि समाव एबा ओ गोबां बिदि गोब्राब बिदि गरमनि समाव जोङो सायाफोरखौ जोङो मोननाय नङामोन दिनै जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जि बिफां लाइफां थानायखायसो जोङो बिदि गोबां बिदि सानदुंनि समावब्लाबो जोङो सायहा मोनो आरो गरमब्लाबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि दंफां लाइफांफोरनिफ्राय बारनाय बिदि बारफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो गोबां बिदि देहाफोराव जोङो बिदि मोजां थाजिमखौ जोङो मोननो हायो बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय फ्रायनो मोननाय गोबां बिदि फिथाइ सामथाइफोरखौबो जोङो जागासिनो दङ आरो बाहायगासिनो दङ। जोङो नायनो थाङोब्ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ-सामथायफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला। गोबां बिदि जों जेरै जाबाय थायो जेरै आफेल, आंगुर आरो थालिरफोर, दालिमफोर बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो। आरो बेफोर मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय फिथाइ-सामथाइफोरा जोंनि लागै बिदि मोजां देहाफोरखौ थाजिम खालामो। जेराव जोङो गोबां बिदि बेमारफोर जानानै थानाय समाव जोङो लोरबां मोनो। आरो जोङो बेफोर मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि फिथाइ-सामथाइफोरखौ जानानैनो जोंनि देहाफोरा थाजिम जायो आरो जोङो मोजां देहाफोरखौ जोङो मोननो हायो। लोरबां देहाफोरा गोगोम जायो बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां बिदि सम्पदफोर एबा गोबां बिदि रैखाथिफोरखौ जोङो मोननो हादों। आरो जोङो नायनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जि जोंहा बिदि एलपिजि गेसफोरखौ जोङो बाहायनायखौ। जोङो नुनो मोनामोन मानोना गोदोनि समाव बिदि एलपिजिफोरा गैयामोन बेफोर एलपिजि गेसफोरा दायो जों ओंखारदों आरो गोदोनि समाव जोङो गोबाङानो आरो गासैबो। बिदि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि दंफां-लाइफांफोरनि थुख्रा-थुख्रिफोर गोरान बिदि दंफांफोरनिफ्रायनो मोननाय बेफोरबायदिनो बिगुरफोरजोंसो जोङो। जों ओंखामफोरखौ जोङो संनो गोनां जायोमोन आरो। आरो नायनो थांबावोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि औवा दंफांफोर ओ बे औवा दंफांफोरनि बिदि गोरान बेफोरजोंबो जोङो ओंखाम ओंख्रि गाव थांना थानायनि थाखाय जोङो गावनि आदारखौ बानायनो थाखाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो गोरान गिदिर लाइफांफोरनिफ्राय जोङो अर सुनानै जोंनि ओंखाम एबा ओंख्रि जानाय मुवाफोरखौ जोङो सङोमोन आरो थान्दा बोथोराव जोङो दै गुदुं लोंनो थाखाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि बनफोरजों जोङो बिदि दैखौ गुदुं खालामनानै जोङो लोङो आरो जोंनि देहाफोरा बेफोरजोंनो मोजां जायो जेराव जोङो गोदोनि समाव जेब्ला जोङो एसेग्राब मानसिफ्रा उजियाखैमोन बे समाव अब्लाना बिदि संनाय खुरनायखौ जेब्ला जोङो रोङाखैमोन अब्लाना जोङो बिदिनो मिथिंगानिफ्रायनो मोन नाय बि जिखुनु जाया बिदि गोथां गोथां फिथाइफोर एबा लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय मिथिंगाफोरनिफ्राय मोननाय जोङो बिफांफोरनि रोदाफोरखौ जोङो जायोमोन आरो बे निफ्रायनो गोबां बिदि गावनि थांना थानायनि जिउखौबो जोङो लानो हायोमोन नाथाय जोङो दानि आबहावायाबो सोलायनायनि थाखाय एबा मानसिफोराबो बिदिनो गोदान मदार्न मुगायाव हाबनायनि नि थाखाय जोङो बेफोरबायदियै खालामलिया दायो जोङो गासैबो गावनि जानाय आदारखौ जोङो फोमोनना जायोसै जेरै जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदिनो गोबां बिदि मै गं थाइगंफोर बिनो गोबां फि थाइ सामथाइफोर बिदि गोबां दङ बेफोरखौ जानानै जोङो दिनै थांनानै दङ आरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै जोङो माइफोर बेफोरखौ जोङो जानानै थांनानै दङ दिनै मिथिंगाया जोंखौ रैखाथि होआब्ला दिनै जों मिथिंगा मिथिंगाजों बिदि नांनानै थानो हायामोनब्ला दिनै जोंनि थांना थानायाबो एसे गोब्राब जागौमोन मानोना दिनै बुहुमाव बिदि मिथिंगायााजों समायसार होयामोनब्ला दिनै मिथिंगा गैयामोनब्ला दिनै बुहुमा खालि जागौमोन आरो जोङो मिथिंगाखौ बिदि समायनायखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन जेराव मिथिंगाया जोङो गोबां बिदि रैखाथिफोरखौ होयो आरो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो जेरै औवाफोर बेफोरजोंबो जोङो गावनि न' बांफोरखौ लुनायखौ जोङो गोबां नुनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां खामानियावनो गोबां बिदि गासै खामानियावनो औवा दंफांफोरा बाहायजायो बेफोरबो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जोङो जेब्लायबो मिथिंगाखौ रैखाथि होनांगौ जेरै जोङो बेबायदि प्लास्टिकफोरखौ एसेबां बाहायनो नाङा जेराव जोङो मिथिंगाखौ बिदियै सोमखोरै लाखिनोब्ला लाखिनोब्ला बेफोर प्लास्टिकफोरखौ एसे सावनायनिफ्राय गोजानाव थानाया एसे मोजां नोंथाङा मिथिंगानि बागै माबाफोर खोथाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां
औ नोंथां औ मिथिंगा मिथिंगा होनोब्लाथ' जोङो जोंनिनो सोरगिदिं थानाय दंफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा दैमा दैसा बिलो बिलो मा हाजो हाला बेफोरखौनो जों मिथिंगा होननानै मिथियो नङा होनब्ला नोंथां औ बे औ बे मिथिंगा होनोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो सुबुं माहारि जिब जुनार गासैबो मिथिंगाजोंनो सरजाबनानै थांनानै दं जेराव जों बुंनो हायो औ जोंनो मानसिनो थांना थानो थाखाय मानसिया जायखिजाया जिब जुनार थांना थानो थाखाय जोंनो अ अक्सिजेन नांगौ जेराव जों बे अक्सिजेनखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो जेराव जों उम दंफां दंफाङासो जोंनो अक्सिजेनखौ होनाय जायो बिदिहाय अक्सिजेनखौ मानसिनो नांगौ नालाय बेखौ जों दंफांनिफ्रायसो माने दंफाङा अक्सिजेन हगारो बेनिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौ दंफांनिफ्राय मोननो हायो बिदिहायनो जोङो आरो मिथिंगाजों समायना बुंफबजोबनाय गासै दंफां लाइफांजोंसो समायना जानानैसो बे मोनसे मिथिंगा जाय जोङो जेराव औ गासैबो थांना थानाय जोंनि जिउ गासैबो जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनि मिथिंगाजोंनो गोरोबना थानाय जेराव जों मिथिंगा नङाबा गासैबो सोलिया जोङो दंफां बुंनो थांबा बिदिनो फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ बुंनो थाङोबा जोङो फिथाइ सामथायाबो मिथिंगानिनो मिथिंगा ओ जेनेबा जोङो फिथाइ सामथाइ बुंबा आपेल आंगुर नोंथाङा दा बैसे बुंलांनाय बाय दिहाय आपेल फिथाइ आंगुर फिथाइ बिदिनो दालिम फिथाइ बेफोर जों मिथिंगानिफ्रायबो मोननाय बियो आपेल दंफांनिफ्राय जों आपेल फिथाइ मोननानै जोङो बेखौबो जानानै थांना थायो ओ बिथिं लोगोसे जोङो थालि थालिर दंफां थालिर दं फांनिफ्राय थालिर फिथाइ मोननानै जोङो ओ थालिरखौ जानानै जों थांनानै थायो बिदिहायनो लोगोसे दै दैमा दैसा उम बिलो बिलोमा होनोबा जों दै दै होनब्लाथ' जोङो मिथिखायो मानसिल' नङा जायखिजाया जिब जिउ गोनांल' नङा गासैबो दंफांनि थाखायबो दैखौ नांगोन दैनिफ्रायथ' जोङो दैखौ गासैबो नांथारगो जिउआव बेनिखायनो दैनोबो दैखो गासैनोबो गोनांथार नालाय बेखौ जोङो सोरांनायनिफ्राय लानानै जोङो सानफ्रोमबो नैजिब्रै घन्टायाव नैजिब्रैयावनो दै नांगौ जायो
खौ जोङो जोनोमनिफ्राय थैजासिम दैनि गोनांथिखौ नांथारगौ बेनिखायनो जोङो दै होनोब्ला दैखौ जोङो लोंनायाव बाहायनाय जि सुनाय दुगैनाय गासैबो बिथिङावनो जों दैनि गोनांथिथार नङा होमब्ला नोंथां औ बिदि दैखौ जोङो बेबायदियै बाहायबाय दैखौ जों लोंनो थाखाय जोङो ओ साखोन सिखोनै जोङो मोजाङै बेखौ सरनानै ओ दैखौ लोंनांगौ जायो जेराव जोङो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेरोखोमनि लोगोसे जोङो मिथिंगाखौ संरैखा मिथिंगाया दा बेवहाय जों सुबुं माहारियानो ओ मिथिंगाखौ मिथिंगानि बारहावाखौ जोङो गाज्रि खालामलांनो हमदों जेरैहाय जों नायनो थाङोबा जोङो दंफां लाइफां बिदिनो मिथिंगाखौ जों दानफायनानै बा दंफां लाइफांखौ दानफायनानै जोङो गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन फसंदों कल कारखाना गायसनदों ओ लामा बानायदों दालां बानायदों गोबां बेजोंनो लामा बानायनानै बेवहाय ओ गारि गारि मटर गारि गोबां सालायनानै उखुन्दै गहोनानै बे उखुन्दैफोरानो जोंनि गोग्गो बारहावाखौ जोंनि मिथिंगानि गोग्गो बारहावाखौ ओ जोङो बे गनाय उखुन्दैया जोंनि गोग्गो बारहावाखौ सरजाबनानै गुबुंले खालामनो हमदो ओ जायनि थाखाय जोङो सां थांना थानायाव एसे ओ गोदोनिख्रुइ दा एसे गोब्राब जानानै फैदों जायनि थाखाय जों सुबुं माहारियानो बेखौ खालामना लादो बेनि थाखाय जोङो ओ जोथोन लानांगोन जे जों मिथिंगाखौ संरैखा खालामनांगोन जों गावनो सुबुं माहारियानो बेखौ जोङो ओ मोजाङै जोङो गारि मटर गारि गुरजा सालायनायफोरखौ जों एसे खमायनांगोन लोगोसे जोङो ओ गला बाजारफोराव उम हाथायफोराव बायनानै मोननाय ओ माल बुस्थुखौ जोङो थहायाव एबा प्लास्टिक जायखौ जों प्लास्टिक बेखौ जोङो जानला मानला जागायाव गारनाय ओ बेफोरावनो जोंनि बारहावाफोरा गेब्रेंनाय लोगोसे कल कारखाना दारिमिन बानायनाय एखौ बेफोराव जोंनि बारहावाफोरा गेब्रेंलांदो बिदिनो जोङो बेफोरखौ खमायनानै जोङो मिथिंगाखौ संरैखा खालाम
औ
गिदिर गिदिर लुनो हमदों बेफोरखौ जोङो ओ खमायनांगौ जों खमायनानै मिथिंगाखौ संरैखा होनांगौ जों दंफां फांसे दानोब्ला बिदिहायनो दंफां जि दाल गायनांगौ होननानै जोङो बिजाबाव मोननाय लेखा बिदिहाय बेफोरखौ जोङो बाहायनानै जोङो संरैखा खालामनो हायो आरो नोंथां मिथिंगाया बेबायदिनो जोंनो मानसिनि गोनांथार जादों बेनो मिथिंगा जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय गासै बाथ्रायानो सै थो आंबो दिनै नोंथांनिफ्राय मोनथियै गोबां बाथ्राखौ आं दिनै मोनथिनो मोनबाय आरो जोंहा दिनै गोबां सम जानानै फैबाय बेनि थाखायनो जोङो दिनै रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो ओ हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो साबायखर गोजोनथों
गो